औ।
नोंथां
हेलौ।
अ' हेल'।
खोनादोंना?
खोना
मोजाङै खोनायाखै नोंनिखो।
मोजां खोनायाखै?
अ' दासो खोनादो खोनाबाय खोनाबाय।
मा खालामबाय थादो नोंथाङा।
ओम आं दा बोरमा हैनो नागिरदों आङो दुब्लियाव बोरमा लांगासिनो।
अ' नोंथाङा बोरमा गोबां बोरमा फिसियो नामा।
ओम गोबांथ' नङा फिसियो माब्रै माबा। दं दा।
नोंथाङा बोरमाखौ माबायदि फानो बेदर दानना फानो ना ना फिसा फानो
अ' अ' बिदिनो माने आंनि सोलाबनाय माबानि नायनानै मालाबा बिदिनो गोदानानैबो फानो आरो ओरैनो गथायै बेफारिफोरनो हरो।
फिसाखौ फानो ना, बिमाखौ फानो ना, ना खासिखौ फानो।
ओम बांसिनानो फिसाफोरखो फिसा-फिसा टाइमावनो हरोबाथाय फिसाखौ फानोब्लाथाय
गथायै बेफारिनि हरो फिसाखौ फाननाय जायो होमबाना। ओमफ्राय जेन गोदोर जाबाय होमबानिया माब्लाबा खासि बोरमाफोरखौ गोदानानै फाननाय जायो।
खासि बोरमानि बेदरनि बेसेना बेसेबां?
ओम सम लाना सम गुबुन गुबुन जायो। ओ दामानि ओ एक किल'ग्रामाव ओ दाइनजौ रां।
नोंथाङाबो जायोना जाया?
ओ आं जाया। नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा जायोना जाया?
आं जायो आं जोबोर गोथाव मोनो। नोंथाङा बे बोरमा फिसाफोरखौ बोरमा फिसाखौ फाननानै बेसेबां रां मोननो हायो बेसेबां राङाव फानो नोंथाङा?
उम बेदिनो बोरमानि साइजखौ नायनानै गिदिर फिसाखौ नायनानै ओ जेन बिसोरनि अजनखौ लिरथायखौ नायनानै दामफोरा जायो। ओ माने ए किल'आव आर दाइनजौ रां नालाय बिदिनो हिसाब खालामनानै फानो आरो बांसिनानो बाहाय बाराद्राय गेदेराव नङा फिसा फिसायाव ओ थाम रोजा नैरोजा इदिङाव फिसाखौ फानो
बोरमाया नोंथांनि बोरमा फिसिनाया लकेलखोनो फिसियोना गुबुन गुबुन जाद जदखौ इंराजियाव मा होनो?
उम माथो आंबोथ' मिथिया ओ फियो जोंनियाव माने बांसिन लकेलासो औ मा होनोैखौ सारभाइभ खालामनो हायो लकेल जादनि बोरमायासो आङो एसबां एक्सपार्टबो नङा नालाय फिसिनायाव ओरैनो एसे होनला खरसानि थाखाय फिसियो नालाय ओरैनो फिसिनो हानाय खिनिखौ फिसियो ओमफ्राय बेसिबां बेलेग जतनि आं फिसिफेराखै
बोरमाया राम बोरमाबो थायो। बेफोरबो मोनसे जात बोरमानि आरो नरमेलबो फिसिजायो आरो गेदेर गेदेर जाग्रा गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन थायो आरो नोंथाङा बेखौ मिथिगोन ना मिथिया
अ आं मिथिगौ खोनादों आङो गुबुन जायगायाव राम बोरमा होननाया जाय माने ओ मा होनोखौ जोंनि लकेल बोरमानिख्रुइ गिदेर गिदेरसिन जायो होनना खोनादों। बिदिनो गुबुन गुबुन बोरमा दं होनना आं खोनादो थेवबाबो जोंनियाव बिदिनो लकेल जि नरमेल थायो बेखौनो फियो आरो
आरो बोरमाया जे मा गां नोंथाङा बोरमानो मा आदार होनाय जायो। बांसिन
आदार होनबाथ' गांसो जाग्रा जुनार नालाय जोङो बिदिनो दुब्लि फोथाराव गांसो रज'नायखौनो जाहोयो बेनिफ्राय दै लोंहोयो बेनिफ्राय बिदिनो
नोंथाङा गांसो फोनानै बोरमानो होआ नामा होमबा
गांसो फोननानै आं बिदि होफेराखै ओ आं खोनादों माने बिदिनो गांसोनि गगर बायनानै मोनो होननानै बाजाराव ओमफ्रायथो न'आव लाबोनानै हो फैयोब्लाथाय बिनि गांसोखौ बोरमाल' नङा ओ बिदिनो गांसो जाग्रा जिब जुनार मोसौफोरनाबो होजायो होननानै आं खोनादो थेवाबबो आं होफेराखै।
आरो दे नोंथाङा बोरमाखौ बोरमा गलिखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय मा खामानि मावो। जेनेबा बोरमा गलिफोरा माने माबायदि नुथाय माबायदि जानांगौ होननानै नोंथाङा सानो आरो?
अ' अ' आं सानो जे अ' बिदिनो गुबुन गुबुन जुनादफोर बायदिसानो बोरमानोबो साखोन सिखोन थाग्रा जायगा नांगौ। हरनि समाव जेब्ला जों खानानै दोनो बिसोरबो उन्दुनो थाखाय जिरायनो थाखाय साखोन सिखोन जायगा नांगौ। आङो मोनसे फिसा न' बानायदों आंनिया बोरमायाबो बुरजा नङा नालाय। उम फिसा न' ओमफ्राय बेखौ इसुमान बैसां बानायो आरो एसेमान गोजौ माने आं खोनानो मोनदोंमोन ने खायसे हायाव उन्दुबाय थायोब्ला बोरमानियाव बिजानुफोरा बांसिन जायो। जे बोरमानि मोदोमाव माननाय बेमार जायो। जायजो बिसोरनि बिगुरा गुलांजोबबो बेफोरो बैसांआव दोननो हायोबाथाय खम जायो होनना खोनादों आं। बेनिखायनो बैसां न'आव दोनो इनिफ्राय बिदिनो साखोन सिखोन होनबाथ' खि हासुदिखौ जों सामफ्रामबो सिबनानै गारनांगौ। इनिफ्राय
जेसेबां साखोन सिखोनै लाखिनो हायो एसेबांनो मोजां आरो। आरो नोंथाङा बे बोरमानो ओ गुबुन ओ मुलि मेडिसिन बाहायोना बाहाया जेरै भिटामिन्स मिनारेल्स?
बेफोरखौ बाहायो आं मा। अ'-अ' बिदिनो बिसोरनि देहाखौ नायनानै गोनांथि जाबा बाहायो बिदिनो ओमफ्राय बे माननायनि बे बेरामा बांसिन जानो नागिरदों नालाय बिसोरनि बिगुराव ओंखायनो खायसे मलमफोर मोनो आंबो नामखौ मिथिजोबा आङो डाक्टरनिफ्राय लानानै फैयो। जों भेटेनारि डाक्टर थायो नालाय जिब जुनारनि बिसोरनियाव सोंनानै लाना फैयो आं। मलम होयो माननाय जायोबाथाय। ओमफ्राय बिदिनो माबलाबा फेलोव जायो नालाय फिलु जैबब्ला माने अ' बोरमाया माने देरा होनोमबाना। बिनिखायनो फलुफोर जायोबाथाय बिनि बिल जाहोयो। टेब्लेटस बेनिफ्राय बिदिनो मालाबा लिभारनि प्रब्लेम जायो। होमबाना लिभारनि मुलि होयो। लिभारनि प्रब्लेम जायोबाबो देरा बोरमाफोरा। नोंथाङाबो बोरमा फिसिनायनि बागै मिथियोब्ला खिन्थालाय आंनो।
आं बोरमा फिसिनायनि बागै जेबो मिथिया। मानोना आं बोरमाखोनो फिसिफेराखै।
नंगौ नामा?
नंगौ-नंगौ।
अब्ला नोंथाङा मा मावो?
आं फालांगि खालामो मैगंनि फालांगि खालामो
अ नोंथाङा मा मा मैगं फानो
आं गोबां रोखोमनि मैगं फानो जेरै पटल भिन्दि लेस्रा
ओ ओ
बेबायदिनो फानलु आरो बेबायदिनो
नोंथाङा बेफोर मैगंफोरखौ गाव गायनानै फानो ना गुबुननिफ्राय बायस'नानै फानो
आं बेफोर मैगंफोरखौ अ आं बेफोर मेगंफोरखौ आंबो गायनाय जायो आरो गोबां बाजाराव थांनानै आं खम दामावनो माने बायनानै लाबोनाय जायो। बेबायदि आरो
नोंथाङाथ' बे बायनानै लाबोनायाव लांलाय लाबोनलायनिबो खरसा थायो आरो गारि मथर गोनांथि जायो नोंथाङा बे खौ माबायदि मेनेज खालामो नोंथाङा निजा गारि दं नामा
आंनियाव बेटारि गारि दं बेटारि बे बेटारि गारिजों आं लांलाय लाबोलाय खालामो अ
अ अ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया सम जाबायमोन
दे होमबालाय दोनथ'नोसै
औ
दानदो